हेलौ
अ नोंथां आङो ओ नोंथांजोंहाय औ नोंथां आङो नोंथ नोंथां जोंहाय दायो ओ माने जोंनि दानि आरो गोदोनि नि माइ गायनायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ दा माइ गायनाय होनबाथ' जोंना ओ माने गायनाय फुनाय होननानै बुङोबाथ' जोंना ओ गिबियावनो माने जोंनि जानाय आदार बे मायानो सिगांग्रो जायो नालाय माने सिगां ओ थायो उम जोङो ओ माइफोरखौथ' जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। सिगांनि समाव ओ जैरै जोङो माय गायनायनि सिगांहाय मायखौहाय जोङो जे दैखौहाय माने ओ बुथुमनानै लाग्रोनायखौ नुनो मोनो। आरो माइ जोलै जेबायदि फोनो थाखाय नांगौ जायो बेखौ जोङो माने ओ थिनानै दोनो आरोना मोजाङैहाय औ बेखौहाय जोङो ओमफ्राय ओ गायनायनि सिगां जोङो बेखौहाय फोग्रो नानै लाना लायो आरो ओमफ्राय बेखौ फोनानै लानानैहाय
जोङो बेखौ हालेवनायनि उनावहाय जोङो माने गायनायखौहाय माने नुनो मोनो आरो आ हालेवनानै बेखौ जोङो गाय गायनो थाखाय जोङो हाफोरखौ सिगाङावहाय खारायनानै लानायखौ जोङो नुयो बिनि उनावहाय जोङो सामोर होनानै मोजाङैहाय जोङो बेखौहाय माने हाल एवनानै माने मै होनानै थोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो आमफाय जुदि नोंथाङा औ माइ गायनोबा माने गाय निसिगां मान हाफोरखौहाय फोसाबनानै लायो आरोना ओमफ्राय बाहाय जेन'बा माइ गायनायाव हायो जोङो गोबां रोखोमनि ओ बिदिनो बाहायनाय गुब गुबुन रोखोमनि जेरै ट्रेक्टर बाहायनानै जोङो गायनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो माइ फोरखौहाय गायनो थाखाय जेनेबा मोसौजोंहायनो जोङो गायो बांसिनानो नाथाय जोङो गोदोनिफ्रायनो मोसौआथ' जोंना सोलिबो खानाय। माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो मोसौजों ओ माने बिदिनो सा रिथाफोरावनो हाल होयोनानै जोङो हाल एवनायखौहाय नुनो मोनोमोन आ रोना आफाहाययो बेजोंनो औ जोङो गायोमोन आरो ओमफ्रायहायो बेनि अनगै अनगायैबो दायो नाथाय बिगियानारि आदब खायदा बेफोरो माने बांसिन सबोनो हमबाय माने बिदिनो जोंनावहाय माखासे दिहुनथाइफोरनि गेजेरजोंहाय माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरैहाय टेकटर फोरजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मेसिनफोर बाहायनानै जोङो गायनाय एबा हालेवनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
जुदि औ गोदोनि दिनावथ' जोङो बर' हिनजावफोरखौसो माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां आरो दायो बि बोथोरा सोलायबोनायजों लोगोसे बिगियानारि आदबजों खाबजानानै जो ङो दायो मेसिन फोरजोंहाय खोथियाखौहाय फुनायनि उनाव जोङो मे सिनफोरावहाय दोनबानो माने मेसिना गावनो गाव हारसिंनो माने रान नानैहाय गायलाङो आरो ना बेखौहाय नुनो मोनो औ सोलायनायखौ आरो बिनि अनगायै जोङो माइ मारा होनायावबो जोङो माने बिदिनो गाय मा होनो माइखौहाय हाखांनायनि उनाव हानायखौबो जोङो दायो मेसिनफोरजोंनो हानायखौ नुयो जोंहाथ' सिगांनि समावहाय जोङो जों मानसियानो ओंखारनानै हायो खासिफोरजोंहाय माइखौहाय हानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दायो माने बियो सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां जोङो बेयावहाय मेसिनफर बाहायनानै माइफोरखौ हानाय खौ नुनो मोनो आरोना दानि समावहाय आरो। आरो बिनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों गायनाय फुनायावनो होनोबा आरो जेरैहाय माइ फोरखौ हाखांनानै मारा होयोमोन जोङो बेवहाय मोसौफोरखौसो खानानैहाय माने जरायनानै रुनानै जोङो मोसौफोरखौहाय बे माइनि ओ सायावहाय गाग्लिहोनानै फिदिंनानै गेवल गल गिदिंहोबाय थानाय जोङो नुयोमोन आरोना बेनि गेजेरजों नाथाय बे समावहाय जोङो माने बिराद ओ टाइमबो लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना मोसौजों गिदिंहोबाय थानायाव हाय ओमफ्राय हायो दायो जोंनाथ' बिदि बिगियानारि आदब दिहुनजानाय बेखौ जोङो बाहायनानै माने खम समनि गेजेरावनो जों जेनेबा खामानिफोरखौहाय मावनो मावनो हानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ
बिथांमोननिथिंहाय बेबायदिनो जोंङो जेराव जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेन'बा गायनाय फुनाय बेनि अनगायै दा माबाफोर बेलेग माबाफोर सुबिदा गोदान गोदान आदब खायदाजों सोलिनायफोर नुनो मोनो ना सिगांनि बेबायदि आदबावनो दङ नामा नोंथां बेखौ नोंथांखौ फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ जों माइ गायनो थाखायथ' जोङो बिदिनो जोंनो गिबियावनो मानस्लि नांगौ जायो नालाय माइ गायनो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो सिगांनि बोराय माइ फोरखौ दोननाय जायो आरो जुदि जोङो मालाबा दोननाय जायाब्ला गैफलांङाबा जोङो बे माइज्लिखौ जोङो नार्सारिफोरनिफ्राय बायनो हायो आरो बाजारफोरनिफ्राय गलाफोरनिफ्रायबो जों बायनानै मोननाय जायो आरो बे माइज्लिखौ आरो बे माइज्लिखौ जोङो फोनो थाखाय बेखौ माइखौ जोङो ओ बिदि फाथोनि बस्था फाथोवावहाय जोङो फाथोनि बस्थायाव बे माइखौ सोनानै आ बिदि हाखरफ्राव जोङो सोमना दोननाय जायो आरो
औ
दैयाव सोमना दोननाय जायो हाखराव साननै साननैनि उनाव जों बेखौ बेखौ बोखां बोखांनांगौ आरो बस्ताखौ ओमफ्राय बोखांनानै जों बेखौ हायाव न' सिंफोराव बिदि सायाव दोननानै जों बेखौ बिदि ओ थालिर बिफांनि बिलाइजों जोङो बेखौ खोबना दोननाय जायो आरो मानोना बिनि गाजा ओंखार ओंखारनांगौ नालाय बे गाजा ओंखारोबब्लासो जों बेखौ फोहैनो हागोन बेनि थाखायनो जों बेखौ हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो बेखौ दोननाय जायो आरो बिदि हायाव लामनानै दोन्नाय जायो बिनि उनाव जोंङो गाजा ओंखारबलाथाय बेखौ दुब्लियाव दुब्लियाव लाङो आरो फोनो थाखाय आरो बेजों दुब्लियाव फोनो थाखाय जोङोथ' दुब्लिखौ हालेवनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जोङो बे दुब्लिखौ नांगोलजोंबा नांगोलजोंबो हालेवनो हायो आरो नांगोलजों नङाब्ला बिदि ट्रेक्टरफोरजों हालेवनो हायो आरो बिदि हालेवना लाग्रोनानै जोङो बेखौ माने एसे माने हाग्राफोरखौ थै हैनोनांगौ आरो बेनि उनावसो जों बे माइज्लि माइखौ माने फोनाय जायो बेवहाय आरो जों बेयाव फोनो थाखाय बे माइखौ लानो थाखाय जोंनो माबा मोनसे खेरखा बा माबा मोनसे आइजें लानानै बेयाव दोननानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो दुब्लियाव आरो बे खोथियाया जौनो थाखाय बिदिनो रानो थाखाय बेखौ दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बेसिम लायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ फुनो हायो गायनो थाखाय फुनो हायो जोङो आरो जों गायनो थाखाय दुब्लिफोर खौ जोङो फार्स्टआवनो खोथिया फुनायनि सिगाङावनो जों माने बे दुब्लिफोरखौ जोंङो हालेवनांगौ जायो आरो हालेवनो थाखाय जोङो नांगोलजोंबो हालेवनो हायो मोसौजों हालेवनो हायो आरो जोङो ट्रेक्टरजोंबो हालेवनो हायो दानाथ' आथिखालाव एसेबां माने मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला बांसिनानो माने बिदिनो ट्रेक्टरफोर जोंसो हालेवनाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
मानोना जोंहा माने समनि आंखालबो जाबाय नालाय बेनिखाय खायनो बयबो मानसिफोरानो बिदि थाब जानायखौ ननायागिरोना बेनि थाखायनो जोङो बांसिन ट्रेक्टरजों हालेवनाय नुयो आरो बे ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो बिदिनो माने मोनहोनांगौ आरो हाखौ फोमोननांगौ बेखौ फोमोननायनि उनावसो जोङो बे खोथियाखौ माइखौ गायनो हायो आरो आरो जों गायनो थाखाय गामिनि बा गुबुन गामिनिबो बिदि गायग्राफोरखौ लाबोनाय जायो आरो मानोना ओ न'नि मानसिफोराथ' एसेबां माने गायनो नागिरा नालाय गायनाय जाया बिदिनो संनाय खावनाय बिदियाव मुखुब थायो नालाय बेनि था खायनो जोङो गुबुन गामिनिबो लाबो हायो आरो गामिनि आइजोफोरखौबो गायनो होयो आरो बिसोरनो माने हाजिरा होनानै गायनो होनाय जायो आरो औ औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो ओ माइ गायनो थाखाय गुबुन गुबुन गामिनि मानसि फोरखौ गायनो होयो ना गामिफोरनि मानसिखौनो गायनो होयो
अ नोंथां औ अ नोंथां जोंना थिंबो माने बिदिनो न' न'आवहाय जुदि मानसिफोर गैयाबा जोङो बेलेगनिफ्राय लाबोनानै गुबुन फोरखौहाय लिंहरनानैहाय लाबोनाय माबा गायफैनाय जायो आरो ना ओमफ्रायो बिनि अनगायैबो जोंनावहाय माने आ सिना जाना मानसि जेन'बा मोजां न'खरनि बायदि मानसि थायो बा माने आवाय बेफोरबायदि गायनायखौ जोङो नुयो आरोना माने दिनैहाय आं नोंथांनाव गायनानै गाबोन समफोर जुदि आंनावहाय गायोबा नोंथाङा गायनानै होब फैफिनगोन बिदिनि नुयो आरो औ औ बिदिनो सोलियो आरो
नोंमोननिथिं बिदिनो माइ गायनायनि बेसेनफोरा बेसेबां बेसेबांसो
अ नोंथां जोंनिथिंथ' बि दि माइ गायनायनि बेसेना दायो बिदिनो ओ थामजौ बाजि ब्रैजौ बिदि सोलिनानै दं आरो नोंथां नोंथांनिथिं बेसेबां नोंथां
औ जोंनिथिंबो थामजौआनो आरो आरो हौवाफोरनिया ब्रैजौ मानोना मानोना हौवाफोरनिया माने एसे खस्थ'सिन जायो नालाय बिसोर माने खदालजोंबो आलि खोयो हालेवो आरो खोथिया फोयो बेफोरबायदि आरो बेनि थाखायनो माने बिसिनिखौ एसे बुरजा खालामनाय जादों आरो औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय। बेनिखायनो बेखिनि दोनथ'नोसै नामा? औ दे नोंथां